औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ।
हा? ए दे बिदिब्ला जोंहा ओ दिनैनि दिनैहाय नांगाल जांख्रा थपिकखौ लानानै सावरायनोसै दसे।
जागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङानो आयदानि सोमोनद औ खोनादों।
औ। बिदिब्ला आङो आयदानि सोमोन्दै ओ बेखेवजेननोसै। ओ नांगाल जांख्राया जाबाय जोंनि बर'फोरनि नांगोल दांख्राया जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङारि आबादजों सोमोन्दो स हा आबादजों सोमोन्दो थानाय दोरोङारि मोनसे फोरबो। ओ बेखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालोबाय थानाय मोनस से फोरबो आरो बर'फोरनि एंगार हायै आबादजों सोमोन्दो थानाय। खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ औ।
नांगाल जांख्रायाव ओह बर'फ्रा बिदिनो नांगाल जांख्राया माइ आबादजों सोमोन्दो दं आरो बर'फ्रा ओ ओ गायो फुयो बिदिनो माइखौ दुब्लियाव जेब्ला गा जागायजेननायनिफ्राय गाय जेननायनिफ्राय ओ जेब्ला गायै गायै गायनानै जेब्ला हाथारसै अब्ला उम बिदिनो एसेल'सै जेब्ला जे दिनखालि हागोन ओइदिनखालि बिदिनो ओ मा होनो खाथि खालानि बिदिनो सुबुंफोर गावसिनि न' खाथिनि बिदिनो सिना जाना सिनायनाय सोरखौबा बिदिनो लेंनानै मोनसे ज' सावरि बायदि जायो आरो बेयाव दुब्लियाव थांनानै बयबो गायहै यो आरो ओमफ्राय गायनाय बे गायनाय समाव बिदिनो गोदोनि समावथ' रुवाथि दाहोना बिदिनो थायोमोन नालाय ओ सेंग्रा सिख्ला बिदिनो एदावलायनाय जायोमोन आरो बेयाव ओमफ्राय दुब्लियावनो हाब्रुु फुनलायनाय हाब्रु सारलायनाय हाब्रुजों गेलेलायनाय बिदिनो जायोमोन आरो बात बे नांगोल जांख्रा फोरबो जेनेबा गायफुनाय समाव दुब्लियाव।
औ नोंथां औ।
ओम। ओमफ्राय ओ नांगाल जांख्राया नों नोंथांमोननिसिमबो फालियो नामा दाबो?
फालिनायखौनो नुयो दा आथिखालावबो। औ खोनादोंना?
औ माबायदियै फालिजायो नोंसि नोंनि एरिया नोंसिनि ओनसोलाव दा नांगाल जांख्राया
नोंथाङा होननाय बादिनो गोदोनि जुगावथ' बांसिन ज' ज' माबालायोमोन। मोन ओमफ्राय आथिखाल बांसिन ज' ज' थालायनानै माने ज' ज' जालायनानै नांगोल जांग्राखौ जाला बयबो ज' ज' जालायनाय जायोमोन आरो ओम दाथ'
औ
ज' माने बय हाबो गायनायफोरा सोरहाबा सोर बा सोलाबलाया मालाया जानानै सोलाबलाया जानानै बिदिनो नोङो जायफोरनाव हाजिरा गायदों बिसोरखौ मा होनो हाजिरा गायनानै माबायो आरोखि हाजिरा गायग्राफोरखौ ज' लिंथुमनानै
औ
दुब्लि
नांगालजांख्राया आरो बिदिनो बिसोरो दुब्लियाव बै माबा थांबायना बिदिनो औ
जोबखांनानैहाय
माबा नांगाल लांख्राया औ औ औ लास्टाव औ
हाब्रु फुनलायनानैहाय बिदिनो जेब्ला गायखांनानै रंजानानै फैखाङो होनब्ला जायफोरा न'आव थालांदों बिसोर जाग्रा फोरखौ रेडि खालामनानै दोनखाबाय जौ बेदर बिदिनो संलायनानै ओमफ्राय नांगोल जांख्रायाव बिदिनो जौ एसे लोंबाय ओम खाजि बिदिनो बेदर एवनायफोर बिदि जाबाय आरो बिदिनो रंजाबाय रंजालायो जोबनायनि खुसियाव माइ हानायखौ ओम ओ औ माइ गायनायखौ
थिगैनो दं बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो खोनायाखै मारै होनदों। खोनायाखै होनदां सोंथिखौ नोंनि सोंथिखौ
आंनि सोंथिखौ खोनायाखै?
दे होनफिनदो दे
नांगाल जांख्राखौ लानानै बर'फोरा माबा माबाफोर फोथायनाय दङ नामा नोंथां?
नांगाल जांग्राखौ लानानै बर'फ्रा फोथायनाय नांगालख्रायाव लानानै बर'फ्रा फोथायनाय होनोब्ला गोदो गोदायथ' फोथायनाया दंमोन आरो नाथाय दा नुनो मोननाय नुबाथायानो गैला खोमा गोदो गोदायथ' नांगाल जांग्राखौ बर'फोरनि न'खर न'खर फ्रायानो फालियोमोन आरो आरो बेजों बे फोरबोजों बयहाबो मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो जाहाथे जेन'बा बर'फ्रा मोनसे आबाद गाहाय न खर नालाय बे आबादजोंनो न'खरखौ खुङो नालाय जेनेबा बिसोरो जागायजेनबाय बिदिनो बैसागनि बनिफ्रायनो बि हाल हुरनजेनोममोन आरो बै समाव ओमफ्राय बिदिनो बे हाल दुरनायाव मोसौजोंनो इवोमोन नालाय जिग' जिग' आलि दान आलि खोनाय मेंनाय बानाय लानानैबाबो सानफ्रामबो थांनांगौ जायो जेनेबा खोथिया फोेजेन नायनिफ्राय फोनानै फुबाय फुनानै गायै-गायै गायबाय जेब्लासिम जोबहैयो अब्ला जेनेबा बे खस्थ'नि फिथाइखौथ' बयबो मोजां जाजानो लुगैयो नालाय बेखायनो बयबो जाहाथे जेन'बा बे नांगोल जांख्रा खालि दिनाव बयबो जाहाथे बयबो मिनि खुसि गायनानै जेन'बा बे सिगां समाव जाहाथे सिगां समाव जेनेबा खस्थ' स्थ' खालामबोनानै गायबोनाय बे माइ आबादा जाहाथे बे माइ आबादा जों खस्थ' खालामनानै गायनाया जाहाथे ओ जेनेबा जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हाथों ओ जोंनि न'खरा बेजोंनो थांनानै थानो हाथों साननानै बे दिनखालि बयबो रंजा खुसियै जेनेबा सिगाङाव बिदिनो खस्थ' खालामनानै बिसोर गायबोयोमोन नालाय एवबोयोमोन आलि दाबोमोन बेफोरखौ जेनेबा खनसेनो देहाफ्रा एसे लोर-लोरबां जानानै थानायफ्रा स्रां थाङो सै साननानै बिसोरो बिदिनो नांगाल जांख्रायाव जेनेबा नों दहाय होननाय बायदि जौ बेदर एसे बिदिनो रंजालायनानै जायोमोन आरो फोथायोमोन ओमफ्राय जाहाथे जोंनि बे खस्थ' खालामनानै आ आबाद मावबोनाय बे आबादनि फिथाइखौ जों जाहाथे मोजाङै मोन बोयो जाहाथे मोजाङै जों मोजाङै मोजां दिखांनानै लानो हायो बे माइ आबादखौ बेखौ लानानै बिदिनो फोथायनाय दंमोन आरो दानि जुगावथ' आङो बे खौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो नोंसिनि ओनसोलाव दा फोथायनाय दं नामा नांगाल जांख्राखौ लानानै
जोंनियावबो दा बारा बिदि खोनादों नोंथां औ जोंनियावबोथ' बारा दा बिदि गैला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि समावबा आरो ज' ज' ओ दाथ' फ्रायानो जिरासो होसै फैसानि गोदोबा आरो सावरि जानाय बेनि न'खर न न'खर ज'- ज' मावलायनायखौ नुनो मोनो मोन आरो दाथ' जुगाबो एसे सोलायबोनाय लोगोसे
औ
ए
ओ
सोलायबो
औ -औ -औ -औ
गायनाय हाज थां गया आरो ज' ज' ओरैनो हाज हाजिरा लाया लासे बेन फाला बदल गायनानै होलाय लायोमोन ना नोंथां
औ औ नों नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो औ -औ -औ
बिदि आरो
ओ नोंथाङा सानो नामा ओ गोदोनि नांगोल जांख्राजों दानि नखाल जांख्राजों माबायदि सोलायनाय दङ।
सोलायनायफोर नुदों नामा नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलाव।
सोलायनायखौ औ सोलायनायखौथ' नुदों नोंथां। सोलायनायखौ नुदों गोदोनिया आरो दा दासो एसे सिगाङाव बुंलांनाय बादिनो। गोदोनिया ज' ज' मावलायोमोन बेबायदिनो हाजिरा फैसा नांलाय लायाजासे। बेनाव ज' ज' बैनाव ज' ज'। बेनाव हाखांबा नांगाल जांख्रा जाखांबा बेनाव ज' ज' गायैलायबाय बिदिनो नांगोल जांख्राखौ माने। रंजाबाय नांगोल जांख्रा लास जोबनायाव बिदिनो हाब्रु फुनलाय बाय मालायबाय बेफोरखौ लानानै रंजालायोमोन आरो। गोदोनिखौ एसे मोजांसिनबो नाङोमोन ओमफ्राय दासो। फैसानिल' जाबायना बोथोरानो फैसानि।
ओ नों बुंनाय बादिबो जोंनि नों बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो आं दा। नांगाल जांख्राखौ लानानै बर्थमान फ्रायानो दा जोंनि ओनसोलावथ' नांगाल जांख्रा फालिनायखौ। खौनो आं एसे खम नु-नुनसै आरो। दाथ' हाजिरा नो होननाय बायदि हाजिरा लानानै। स' ज' गायजोबसै ना नांगाल जांख्राखौनो फालिनायखौनो नुनो मोनला आङो जेनेबा। हाजिरा बुरजा बुरजा एकदम बिदिनो दस दस जन बिस जन लाबोसै ना खनसेनो ग्रोम ग्रोम गायसै ओमफ्राय नों। बे हाजिरायानो गायनानै गालांजोबसै नांगोल जांख्रा नो फालिला आरो बिदिनो दिनै जोंहा माइ हाबाय होननानै न'आव गावसोरनि न'नि गोजानो बे। बेदर जाबाय जौै एसे लोंबाय बिदि जोंहा दिनै नांगाल जांख्रा होननानै बेखौनो बिदि आरो। गोदोनि दिनावथ' नोङो। न' खाथिनि सिना जाना गामिनि सोरबा लोगो दिगि ज' ज'। लिंनानै फालियोमोन नालाय दानि दिनाव आङो। बेखौ नुनो मोनाखै आरो सोलायनाया दंसै आरो। बर्थमान दा नांगोल जांख्रा। फ्राय सोलायनायखौनो नुनो मोनबाय आरो सोलायबायानो होनजाबाय बांसिनानो गोदोनिजों दानिजों गैला आरो। नांगोल जांख्रा दंबाबो नामल'सै होननाय जाबाय आरो। ओ बिदिब्ला ओ नों नोंथां दिनैनि टपिकखौ सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'सै नामा।
जागोन दे नोंथां।
खोनादोंना नोंथां औ औ औ दे। औ दे बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ एसेयावनो दोन्थ'सै।
दे नोंथां दे।